हेल'
ओं हों
अ बोरै दं आसो बोरै दं नोंथां खबर सबर
नै दंलाबोयो नोंथां ओरैनो मोजाङानो खबरफ्रा
नोंथांजों आं फंसे बाथ्रा रायलायनासो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथांजों आं रायलायनो हागोना
हागोन नोंथां हागोन ओं
अ आं बाथ्रा सावरायनो साननायानो जादों माइरं एबा माइनि बेफार फालांगि खालामनाय
अ रायलायजागोन नोंथां
हो
रायलायजागोन होनदां
ओ ओं होमबा जोंथ' माइरंखौथ' जोङो गिबियावनो जोङो खोथिया माने माइ माइखौ जोङो माने फुख्रियाव एबा माबायाव सोमनानै गाजा बेरहोग्रोनांगोन।
बिनिफ्राय जोङो दुब्लियाव फोनांगोन। दुब्लियाव फोनानै जोङो खोथियाखौ जौ होनांगोन। जौ होनानै जोङो फुनानै बेखौ गायो। गायनायनिफ्रायसो जोङो बेखौ गोबाव समनि उनाव जों बेखौ माने माइआ जौबाथाय जों माइ मोनबाथाय माइखौ हानाय जायो।
ओं ना नोंथां
बे आरो माइ हानानै जोङो बेखौ मारा होनांगोन।
बे मारा होनायनिफ्रायसो जोङो माने आरो बेखौ सौनांगोन मिलाव बिनिफ्रायसो जों माने माइरंखौ मोनो आरो नोंथां।
उम नंगौ नोंथां।
आरो बिदि माइरंफोरनि बेफार फालांगि खालामनो होनबाथ' माइरङाथ' बेफार खालामनि थाखायथ' गोबाव समबो थाङो बे माइरं बुस्थुआथ' माने सेवाबो माने लस गैया आरो माने गोबाव गोबावबो दोनजायो सेवाबबो।
बुथ
आरो नोङो माइरं बेफार फालांगि खालामनांगौबा दाथ' ससेयाव सल्लिस थाखा बिदिनो पयथ्रिस थाखा खोमा नोंथां?
माबा मोनथा बिदिनो जोंखैबो
औ आरो माइरंआबो बिदिनो परिमल माइब्रा जोसा बिदि दं आरो नोंथां
माने माइब्रैया दामा एसे बांसिन आरो नोंथां।
अ नोंगौ
माइब्राया खमैबाबो पन्सास साथि जायो आरो केजियाव
आरो नोङो नों बेफारि जानोबाथ' बिदिनो गामि गामि एबा न'खर न'खरथ' नोङो माइरंखौ नागिरखानांगोन आनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
आरो नों बेखौ माइरंखौ अबावबा मोनसे जायगा लानानै हाथाय हाथथाय एबा मोनसे सेन्टार एबा टाउन सहराव मोनसे जायगा लानानै नों बेखौ फाननांगोन आरो नोंथां।
औ गोनांथार रं माइरं माइरंनि माइरंनि फालांगियाबो मोजां आरो नोंथां बिदिनो जे हा बुरजा बज जाबा हा बुरजा हा बुरजाबो न'फ्राव बिदिनो माइरं बेफारि खालामा हा बुरजाबो जानांगौ आरो दं बिदिनो
नंगौ नंगौ नोंथां
आरो बायस'नानैबो जों बिदिनो माइरं माइरंखौ जों बायस'नानैबो जोङो बिदिनो खम समावनो जों रां खामायनो हायो आरो नोंथां आरजिनो हायो।
हायो हायो नोंथां हायो।
उम इदिनो बेलेगफोरनाव जों इदिनो माइरं बायसला ओ बायनाय जों इदिनो हाथाय बाजार बा इदिनो बा फायखारि बा अरुणाचलाव जों लांनो हायो आरो नोंथां। फाननो
औ औ
आरो अबावबा अबावबा जायगायावथ' माइरंफ्रा जोबोद दाम जायो आरो नोंथां।
औ औ जायो नोंथां जायगा लायै जायगा।
उम गामियारिफ्रावथ' जोंहा इदिनो त्रिस थाखा केजि थ्रिस थाखा सल्लिस थाखा इदियाव मोनो आरो नोंथां इदिनो उनासलाव लांबा एसे इदि दाम मोनो आरो।
औ आरो नोङो बे गामियारियाव नोङो माने मोनसे खोन्थायाव त्रिस थाखानिखौ होन साथि थाखानि होन बायनानै नोङो माने गुबुन मोनसे दाबसे जायगायाव फानहैबाथ' नोङो इसेबाबो लाब जाखानांगोन नालाय नोंथां।
उन नोंगौ नोंथां।
नाङाबाथ' बेफारिया माने सोलिनाय नङा नालाय नोंथां खस्थ' दं नालाय बेयावबो।
आरो नोङो ओ माइरं लायैनो थाखाय बिदिनो गारि फिसा अट' बा बिदिनो साइकेल बा बाइकजों लायनो थाखाय जोङो गारिफोर नांगौबो जायो आरो नोंथां गामि गामि हाबनानै माइरं सोङो सोंनानै सोंनानै जों लायनो थाखाय
नंगौ नंगौ।
आरो जोंथ' माइरं गैयाबा थांनानै थानाय नालाय नोंथां इदिनो बेफार फालांगि उम ओंखायनो माइ जोंङ' माइरंनि थाखायनो जों बेफार फालांगि खालामनांगौ जायो।
जोंनि मानसियारियाथ' ओंखामसो जाना थायो नालाय
ओं नंगौ नोंथां। बेबायदिनो माइरंफोरखौ ओ मा होनो माइरंनि फालांगारि खालामनो थाखायबो जोबोद मा होनो खम समावनो हायो आरो नोंथां।
औ हायो हायो ओं।
बाइकजों बाइकजों बाइकजों लायनो बाइकजों लायनो थाङोबा इदिनो गामियारिफोर बादिनो आरो बिस ओ इदिनो त्रिस केजि सल्लिस किजिसो गाहाम लायनो हायो आरो नोंथां बाइकफोरजोंबो।
औ हायो नोंथां हायो हायो।
ओं आरो बबेबा माइरंनि दामाबो खम जायो बबेबा माइरंनि दामाबो बारा जायो आरो नोंथां बबेबा बबेबा माइया साब बबेबा बबेबा माइया जानो थाखाय साबसिन गो- गोथाव जायो आरो बिदिनो
औ।
फरिमलसो जानो थाखाय जोबोद गोथाव आरो नोंथां मारङा ओंखाम जानो।
औ।
आरो जोङो माइब्रा होनबाथ' ना माइब्राजोंथ' गोबां रोखोमनि फिथाबो सावजायो आरो माइब्रांनि ओंखामबो जाजायो। आरो माइब्राजों गोबां मागोफोराव जोङो माइब्रा होनोबा जों मागोफोराव नांगौ जायो। ओ फार्स्टआव जों इदिनो माइनि मिलाव लांनानै ओ माइरंखौ जों माइब्रा माइरंखौ उवालआव मिसमिस खालामनानै जों संना ला लायनांगौ जायो आरो मागोफ्राव थ' गोबां रोखोमनि फिथा सावनो हायो इदिनो ओ थावनि फिथा सावनो हायो नालें खरनि फिथा, फिथा एनथाब आरो फिथा लारु बिदिनो फिथा लावदुमबो हायो
औ
उम
आरो जों बे माइरंजोंनो जोङो बे माइरंखौ फेसेवनानै एमाव फुननानै जोङो जुमायबो बानायनो हायो नोंथां। जों माने बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो आबौ आबै आबौफ्रा लोंबोयो
उम
सावरि एबा बादालि एबा न'वाव माने लोङो आरो नोंथां
उम बिदि सोराना सोरहाबा सोरहाबा इदिनो मारा होनाय बा माइ गायनायफ्राव लोंनो थाखाय जों बिदिनो माइरंनि जुमाइ संनाय जायो आरो नोंथां माइरं ओंखामनिनो
औ औ माइरंखौ फेसेवनानै नोंथां
उम आरो जों माइरं बे माइरंनि रन्दैजों जोङो इदिनो माइरंनि रन्दैजों जों बिदिनो माबा ओ माइरं रन्दैजों बिदिनो ओ अनला ओंख्रिफ्रावबो होनो हायो आरो नोंथां।
औ हायो आरो जों माने बे माइरंखौ देबफ्लिनानै माने अन देबफ्लेनानै माने गुन्दै खालामनानै जोङो अनला ओंख्रि जायखौ जोङो बर'नि ओंख्रि होननानै बुङो। बेखौ माने जों
उम नंगौ नोंथां उम माइरंजोंनो अनला ओंख्रिबो जानो हायो नोंथां औ
औ
आरो माइरंखौ जों लोक्षि होननानै साननाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां आरो जों बे माइरं दोनग्रा औ औ बुं नोंथां
आरो माइरंफोरखौ बिदिनो जारला मेनला जाय जायगाफ्रावथ' दोना नालाय इदिनो बाख्रिनि गोनांथि जायो आरो नोंथां मायरं माइ दोननो माइ माइ दोननो थाखाय जों बिदिनो औवानि औवानि न' न' बानायनांगौ जायो।
नंगौ नंगौ
आरो थिं नांगौ जायो ले। बिदिनो माइ दोननो थाखाय माइआथ' आरो माइ दोनग्राफ्राव माइ दोनग्रा माइ दोनग्रायाथ' जों माइ दोजानो थाखायथ' जों न'फोरखौ जोंनो मानो नांगौ जायो माइ दोननाय माइ दोन नायाव जों अखा हाबाथ' अखा सेरबा माइआथ' गाजा बेरजोबगोन। बिनि थाखायनो आराम न' बानायना थिं होनानै दोननांगौ जायो आरो नोंथां।
आरो माइरङाबोथ' अखा सिबा गाज्रि जायो नोंथां।
उम नंगौ नोंथां
मुसिजोबो आरो नोंथां।
ओखायनो माइरंखौ अखासे ओरै जायगायाव दोननांगौ जायो आरो
औ नोंङ आरो माइरंफोरखौबो नोङो माने मोजां। माइ गाबफोरखौ बायसिनांगोन माने हा बिदिनो अन्थाइ बाला बिदि मानेखौ साफा जावनांगोन। नोंथाङा आरो नोङो बासिनांगोन मायगाफोरखौ आरो बिदिबासो माने बायग्राफोरा बिदिबासो माने मोजां मोजां खनायासो बायो नालाय जोङो जानो थाखायथ' मोजांसो नांखागौ।
ओं
बिनि थाखायनो माने साखोन सिखोनै जोङो माने फाननांगौ एबा जानांगौ आरो नोंथां।
बिदिनो बांसिनानो फालांगियारि खालामनाया माइरं बिदिनो। माइब्रा माइरं फरिमल माइरं रन्जित माइरं बिखनो बिदिखौबो लांजोबो आरो। नोंथां फायखारिफोरा
आरो आरो मोनसे समावथ' माबा माइ गोसोमबो ओंखारदोंमोन नोंथां।
ओं नो मोनदों
मानसिफोरा बेजोंथ' बेमार हामो होननाय खोनादोंमोन आं
अ माइ गोसेाबबो गोथाव जायो न नोंथां ओंखाम जानो
औ औ नोंथांमोनथिं ओंखारगोन ओंखाराखैमोन।
जोंथिं ओंखारदों नोंथां ओंखारनायालाय जोंथिंबो सोरबा सोरबा गायदों सोरबा सोरबा फ गायाखै आरो माइखौ
अ औ माने नोंथां औ औ। माइया माथो एसे गाहाय गाहाय जायो होननाय खोनादों आरो नोंथां।
नंगौ नथां खोथियाफोरा
औ।
खोथियाफ्राबो गाय गाय जायो नोंथां फोनानै बे माइ गोस
औ औ माने औ हानायफ्राव खस्थ' मोनो आरो नोंथां
मादों दे होमब ना नोंथां लार आं गोसोखौ मोजां मोनलाय बिन उनाव सालायफिननो हासिगोन।